नोंथां नोंथाङा। खोनादोंना?
खोनादों दे।
नोंथाङालाय दा मा खालामगासिनो दं?
आङो दङो ओरैनो नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो जिरायना दं नोंथाङालाय खामफोर खाम जाबाय नामा?
ओंखाम जाबायमोन।
औ। मा ओंख्रि जाखो? ओंखाम जाथ'वाखै र' साहा लोंबाय।
औ।
मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंखाम ओंख्रिया दालिमोन
औ आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन। आबादनि सायाव नोंथांजों सावरायजागोन ना?
सावराय जागोन दे नोंथां।
औ दाथ' दैज्लां बोथोर ना दैज्लां बोथोराव थ' जों माइ आबाद मावो आरो बायदि बायदि आबादबो मावो दा जोंथ' माइ आबाद मावनायाव दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावथ' अखा हाखायो नालाय बे अखा हाना अखा हाब्ला जेब्ला दुब्लि फोथाराव दै जायो एसे दै जायो होमबाना जोङो हालेवो हालेवनानै ओमफ्रायो हालेवनानै ओमफ्राय माने दैज्लां हाबां जेननायावनो खोथिया फोग्रोना लायो आरोना खोथिया फोग्रोनानै ओमफ्राय उनाव आरो खोथिया जौबा देरबाथाय देरब्ला जोङो देरब्लाथाय जोङो माइ गायनो गोनां जायोना बेयाव हालेवना ला नै हालेवनानै ओमफ्राय
खोथियाखौ फुसिगोन
अ खोथियाखौ फुसिगोन हालेवनो ओमफ्राय अ ओमफ्राय जायबा हालेवग्रा न'खर बिबा मा एसे हाफोरा बुरजा थाबाथ' माइ एसे मानसै लिंसिगोन ना बे माइ गायग्रा मानसिफोर ओमफ्राय अ हाल लानांगौ जायो ओमफ्राय इदिनो खो हालेवखां माइ गायनो ओमफ्राय खोथियाखौ फुनानै माइ गायबाय माइ गायनायावथ' आरो माइ गायना दोनब्लाल' जाया न' माइ गायनायावथ' जोबोर हासार होनांगौ
उम
हासार जे औ औ हासार नांगौ नोंथाङा हासारनि बागै एसे सावरायना होसन
हासारा जों इउरिया इउरिया होनाय जायो
औ
उम बे आरो हाग्रा हाग्रा हाग्राबो जायो नालाय बे हाग्रानि थाखायबो मुलै नाय जायो
औ हाग्रा थैनायनि ना
ओं बिदिनो बायदि बायदि होनाय जायो। खायफा खायफा बासिनानै बिदिनो हास सार होयो माखौबा होआ गासिबो हासारखौनो बयबो होया
औ
नोंथांमोनहा माइ गायोना?
गायो
उम मा मा माइ गायनाय जायो?
जोंहा माइ गायनायाथ' जोंहा माइ गायो रन्जित माइखौ गायो आरो बायसमुथि गायो आरो। नों थांलाङालाय गायोना गाया?
माइ गायो जोंहाबो।
अ मा मा गाइ गायो नोंसा?
बिदिनो रन्जित रजित गायो। बाहादुर मुंनिबो थायोना।
औ
गाययो
आरोथ' जों आबाद होनोब्ला माइ आबादल'सो नङा ना जोबोद गोबां आबाद मावनो हायो मैगं थाइगंनि आबाद मावनो हायो। औ मावनाय जायो आरो आबादखौथ' बहुदावनो माने खायसे बोसोराव आबाद मावखायो आरो बोसोर से आबाद बोसोर बोसोर आबाद खौ मावनो हायो ज खायसे खायसे आबादा बे दैज्लाङाव जायो खायसे खायसे आबादा मेसेङावबो जायो न' ओमफ्राय
आरो मेसेंयाव दै थाबाय थाबाथाय जों माइ खौबो गायनो हायो।
औ गायनो हायो औ गायनो हायो। नोंथांलाङा मैगं थाइगं आबाद खालामो ना
मैगं थाइगं औ खालामो जोगोनार जोगोनारबो औ आलु
औ
बेफोरबायदि बायदि बायदि खालामनाय जायो
औ जोंहाबो
मेसेङाव खालामो ना औ
औ मेसेङावबो गायो गायनाय जायो दैज्लाङाव औ औ दैज्लांफोराव जोंहा आबाद मावो आबाद मावो मटर मटरबो गायो आरो मा होनो आलु बेसर बेसर फोयो बेनिफ्रायाय
बेफोराव बारा दै नाङा नालाय मेसेङाव ओंखायनो बेफोर नि आबादा मोजां जायो आरो
औ
अखा नांबाय थाया नालाय उम आलुनि आबादा बांद्राय अखा मोनबाथाय गाज्रि जानो नागिरो जोगोनारफोराबो अखा मोनबाय थाबाथाय
औ
मेसेङाव मावनाया मोजां जायो आरो
औ
दा आरो माइनि आबादा आरो दै नांगौ बांसिनानो
औ नोंथाङा आबादनि बागै मा मा मिथिबावगोन ना मिथिबावो आरो आबाद
आबादाथ' जोंनिथिं बेखिनिखौल' मावनाय जायो बेसरखौ फोयो म टर फोयो आलु गायो जोगोनार बिदिनो गोजां उम बोथोराव मोननाय मैगं बिलाइ लाइ लाफा बेफोरखौबो आबाद खालामो।
आबादखौबोथ' आबादखौ ओरैनो गायना दोनब्लाबोथ' जाया जो थोन लानांगौ आबादाव बा आबाद दाव आबादाव होनाय माइनि माइनि हासारा बेलेग बा मेगं थाइगंनि हासारा बेल औ। बिदि थायो।
मैगं थाइगंनि हासाराव जों गोबोर खिखौ मोजां साबसिन होननानै सानो। मानो होमबा जों मैगं-थाइगंखौ जानाय थाङो नालाय। बेयाव बेलेग हासार होयिया मोजांसिन जायो आरो जानो।
औ।
हासार होनाय बांद्राय हासार होनाय मैगं-थाइगंखौबो जानो जों गियो। बेराम आजार साब जाफादेरगोन होननानै
दानिया आरो जों आबाद मावबा गोबाङानो गोबां गोबां गोबां मानसिफोरानो आबाद मावब्ला हासारफोर फावदारा बांद्राय होनायनि जाहोनावबो जोबोर जों हासारफोर औ औ।
न'वावनो मैगं-थाइगंनिया आबादखौ मावनानै जुदि जों मोनजायोबाथाय एसे मुलाम्फाबो जायो आरो फैसा थाखाफोराव देहाफोरा मो मोजाङै थायो न'नि मैगं-थाइगं मोनजाबाय थाबा न'वावनो मावनानै मोनजाबा।
औ औ।
एसे नायफाबाय थानांगौ आरो मैगंफोरखौ गायना दोनबाल'सो जाया। बेयाव मैगङाव हाग्रा जाबा हाग्राफोर उम। साफा खालामना होनांगौ। हासार नांगौ नामा मैगङा माबादि जादों। नायबाय
मैगं-थाइगङाव दै होनांगौ नामा आरोथ' खुमब्राफोरखौ लाव जोगोनारफोरखौ गायनांगौबाथ' जोङो ओरैनो गायना दोनब्ला जाया। बेयाव जोहो लावनि औ सां लुनां गौ जायो।
जोथोन लाबाय थानांगौ बेखौबो एम्फौ सुदों नामा? एम्फौ सुदों बा आर बेखौ एम्फौ सुनायनि मुलिखौबो होनांगौ एम्फौबो जायो। जोगोनारफोरा उम दा माइखौबो गायना दोनबाल'सो अखा मोनबाय थाबाल'सो मोजां जाया बेयावबो बुहुत हाग्रा जायो एम्फौआ जायो माइखौ गाज्रि जालाङो माइया आबादाबो
औ
बिदिनो माइया ओंखारजासिम बेयाव दैखौ नांबाय थाखागौ। दै मोनाबा माइयाबो माइनि आबादाबो गाज्रि जालांनो हमो।
जोंथ' आबाद माइ गायनानै दोनब्लाबो सान्दुं गोसा दुंब्लाबो अखा हायालासिनो थाबा माइफोरा गाज्रि जालांनो हमो बा खामस' लांनो हमो रानस्राव लांनो हमो हाफोरा गावस्रा लांनो हमो बेयाव जोङो अ खा हाया हाया बादि मोनोबा जोङो दैबो सारनो गोनां जायो।
जायो ओं बेफोरबायदिनो आरो खस थ' दङो गासैबो खामानियावनो
औ आबाद मावनो हायोबा जोंनिनो मोजां जायो। आबादाव जों आरो आ बाद मावोब्ला गोदोनि दिनावथ' आबाद मावोब्ला गोदोनि मानसिफोरा हासारखौ बाहायनाय जायामोन बिदि हासार बाहायनाय जायामोन बेनिखायनो बेराम आजारबो जायामोन दानियाथ' दानियाथ'
जों बायनानै जानाय मैगं थाइगंफोरा बुहुद हासार होनाय बेनिखायनो जों दानिया बिराद बेमारबो जानो हमो।
जों दा जोङो बे हासारखौ हासारखौ बाहाय खम खामनाय खम खालामनांगौ बिदि सानो आरो न'
उम बिनिखायनो गोबोर हासारखौनो साबसिन होननानै जों साननानै लायो।
औ दानि आरो बिदि जा बा बिदि जानांबाय दे हासार होआबा खायसे आबादफोराबो जानो रोंला जाहा दानिया गोदान गोदान मोन गोदान - गोदान बायदि बाय दि मुवा ओंखार गोदोनि दिनावथ' आबाद माव आबादाव' हालेवनो थाखायथ' ट्रेक्टरबो गैयामोन । उम अ मोसौजोंसो माबा मोसौजोंसो हाल हालेवोमोन ओमफ्राय
दाना जोंङो माइ हानो थाखायबाबो मिचिन ओंखारबाय ।
औ बिदिनो हासार हालेवनायाव ट्रेक्टरफोरजों एवफानायावनो खानस्रिफोर एम्फौ एनलाफोरा जोबोद थै थैयोना बे फोरबायदिनो जोंनि आबादफोराव एसे माने आबादाव आबादाव मोजां जानायनि राहाया खमायलांगोन । माने खमायलांदों बेफोर थाबा अ खमाय लांनो हमदों बेनिखायनो हासारखौ एसे बारा होनो हासारफोरखौ होनांगौ जायो आरो दे न' नोंथां बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाना फैबाय
औ दे नोंथां
थों
गोजोनथों